हेलौ औ नोंथां नोंथाङा ओ बेबायदिनो माखासे जोंनि दोरोंशङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंनि बर'फोरनि माखासे दोरोङारि दाउ सबाय साम' नाफाम बेफोरनो आरो जोंनि माखासे बर'फोरनि‌ एं एंगार हायो ओंख्रिया दा आंङो नोंथां ननोहाय नारजि ओंख्रिखौ माबोरै संङो बेनि फार सोमोन्दै ओ खोन्थालांनोसै दा नारजिखौ जोंङो सिगांङावनो संनो थाखाय खालामनांगो ओ मोनसे फाथो मोननाय बोथोराव जोंङो मा फाथोखौाय मा जोंङो बिफांनिफ्राय बिलाइ खानानै लायनो नांगोन आरो दा जों जेसेबां जोखानिखौ नांगौ बेखौ जोंङो खानानै लाबो नांगोन आरो दासो खानानै लाबोनानै बेखौ जोंओ मोजांयै फोरानना लानांगोन ओ फ्लासतिक बना नै दारहाफोर बनानै म बेहाय मोजांङै जों फाथोखौ फोराननानै लानो नांगोन आरो फाथोनि बेलाइखौ रानजासिम सानदुङावहाय दा फाथोया जोंना ओ मोननै रोखोमनि थायो जे फाथो गोदै आरो फाथो गोखा खायफा खायफासे फाथो गोखाखौ जानो मोजां मोनो आरो खाइफा खाइफा मा बाराद्राय गोखाखौ जानो हायाबा मा बे फाथो गोदैखौहाय लगायनानै होयो आरो दा बेखायनो बिनि उनावहाय मा जोङो मोजाङै फाथोया रानोब्ला बेखौ बसथाफ्राव सोनानै दोनगोन ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला जोङो नारजि जानो गोसो जागोन अब्ला जोङो संनाय जायो जेरैहाय जोङो जेनेबा ओ नारजि ओंख्रि जानोब जोङो सिगाङावनो थाग थियारि खालामनानै लाग्रखायो जे गाबोन जानोब्लाथाय जोङो मा खालामो हरावहाय जोङो बेखौहाय सोमनानै दोनगोन जेर थौ एबा दोयावहाय जोङो बेखौ दै होनानै मोजाङै हरसे सोमनानै लागोन जाहाथे बेनि गोखाया एसे खमायो होननानै आरो बेनि उनावहाय जोङो मा खालामगोन जेब्ला अखानायैहाय बे फाथोखौ बखौहाय ओ नारजिखौहाय मा खालामगोन मोजाङै सुनानै लानानै बेखौहाय मा खालामगोन ओ आङो नोंथांनो अराव संनायनि बागै खोनथानोसै दा बेखौहाय जोङो अरावहाय मोजांओइहाय मोनसे थौवावहाय दै लानानै बेखौ रुनानै लागोन आरो ओ रुनानै बेखौहाय मा खालामगोन फाथोया नारजिया जाहाथे गुरै जायो बेनि थाखाय मा खालामगोन खारैखौ होनानै होगोन आरो दा खारैखौ होनानै बेखौ मोजाङै गोदौ होनोनानै आरोबाव ओ गेब्लेनायनि मोजाङै गेब्लेनाय नि थाखाय बेखौ मा सागंजों सानानै लानाय जायो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला नारजिया बेबायदिनो मोनबाय रुखांबाय बिनि उनावहाय जोङो मा अमा बेदरजों संनो थाखाय जों मा खालामनांगोन जोङो ओ बांसिन नारजिखौ अमा मेजेमजों जायोब्ला गोथावसिन होन ना बेनिखायनो जोङो अमा मेजेमफोरखौहाय जोङो लाबोगोन मेजेम मेजेम अमा बेदरखौहाय बेनि उनाव बेदरखौ जोङो ओ मोजाङैनो एवनानै लागोन आरो थाव संख्रि बानलु मस्लाफोर होनानै जोङो बेदर खौ मोजाङै एवनानै लागोन बेनि उनावहाय जोङो बेदरखौ एसे दसे खोबहाब खोबहाब दै होनानै एसे एवगोन बेनि उनावहाय बेदरा एसे मोजां जायोब्लानोबा बै जोङो रुनानै लाखानाय जि नारजि मोन बेखौहाय जोङो मा बेदरावहाय लुसननानै होगोन आरो ओमफ्राय बेनि उनाव बेदरजों ना रजिजों मोजाङै ओ गोदौ होबाय थानायनि उनावहाय मा खालामगोन बेखौ ओ बेबायदिनो सङो आरो बेखौहाय मा संख्रि नांलदों नाङा नाय नानै बेखौ उनावहाय मा खांनाय जागोन आरो आरो बे ओ नारजि ओंख्रियाव जे खारै होयो बे खारैखौबो जोङो मा बानायनानै लानो हायो आरो खायफा खायफा मा ओ खारै खारैखौ गैयाब्ला खारै गैयाब्ला न'यावहाय माखौ होयो ओ स'दाखौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ ओ बांसिन खारैयानो गाबा बयनिबो न'खरावनो थाखायो मानो होनबा खारैखौहाय जोङो मानिफ्राय बानाय होमबा ओ माखासे आं नुनो मोननाया जाहैबाय ओ सबायनि जिगाब बे सर बेफोरखौहाय मा बेफोरनिफ्रायबो जों सावनानै बानाय हायो आरो बे जिगाबफोरखौहाय सावना नै मा खालामगोन जेब्ला हाथ'फ्ला जागोन गुनदै जागोन अब्ला बेखौ मा ओ मोजाङैहाय दैजोंहाय गलायनानै एसे बेखौ ग'था ग'था खालामनानै फो राननानै दोनो आरो जाहाथे जोङो उनावहाय बेखौ नांगौब्लानो ओ खारखौहाय सरनानै लानो हा यो बिनि उनाव जोङो नारजि ओ बे खारैखौहाय सरनानै लागोन ओ बिनि उनाव जोङो खारैखौ सरै सरै जेब्ला बिदै ओंखारगोन बा बेखौ मोजाङै गोदि ज'होना नानै बे खारै बिदैखौ जोङो ओ सोनानै लाायो आरो बिदिनो बथलफोराव दोनबाय थाखायो जेब्लानो जोङो अनला ओंख्रि जागोन नारजि ओंख्रि जागोन अब्लानो बे खारैखौ होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो नारजिखौहाय संनाय जायो आरो बावहाय ओ नोंथांङो आङो अ ओ माबाखौ खोनथानो सानदों ओ अनला आरो दाउ। बेबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि दा अनला दाउखौ संनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन गिबियावनो जोङो ओ माइरंखौहाय सोमनानै लाग्रोनांगोन जाहाथे माइरङा रुयो बेनि उनाव जोङो माइरंखौ मोजाङै देनानै लागोन उवालाव बेनिफ्राय जोङो बेरजों सङोब्ला बेदरखौहायबो बेबायदिनो संगोन अनखौ दैखांनानै लानानै बेदरखौ जोङो एवनानै बेदरावहाय जोङो मोजाङै एवनानै बेदरखौबो मा दै होनानै बेयाव जेब्ला दैया ग्लाब ग्लाब गोदौवो होमबाहाय जोङो बे मा अन गुनदैखौ हनाय जायो आरो अन गुन दैखौ हरखांनायनि उनाव दसे सम दोननानै बेहायबो मा खालामनाय जायो खारै होनाय जायो आरो। दा खारैखौ होयोब्लासो मा अनला ओंख्रियावबो मा टेसआ फैयो आरो गोथावा फैयो आरोबाव मा मोजां गाबबो ओंखारो दा अनला ओंख्रिखौबो बेबायदिनो सं नाय जायो खारैखौबो अनलायाव होनाय जायो दा नों थाङाबो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंहा दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा थ' नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रि ओमफाय नाफाम बाथोन बेफोरनो मख'जाथाव। नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो ओ माखासे दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै फोरमायनोसै जेखौ जोंनिथिंजाय मा रोखोमै संनानै जायो बेबायदि। ओ जोंनो आंबो नोंथांनोव ओ जोंनिथिंजाय जानाय अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै मु फोरमायनो सान दों ओ जोङो अनला ओंख्रि होननानै बुङोबा गुबैयै बेयो जाहैबाय माइरंनि फ्रायनो बानायनाय ओंख्रि नङा होमबा नोंथां जोंनि गिबियाव माइ रंखौ दसे सम सोमनानै रुइहोगोरनो नांगौ बिनिफ्राय गुबुन गुबुन जोंहा आदबजों जोङो बेखौ अन गुन्दै खालामनानै लानो हायो जेरैहाय ओ उवालनि गेजेरजों देनानै आरो बेबायदिनो आथिखालाव बे रोंदामिन जों जौगा होजानाय माखासे मो ओ जुन्थि जेरै ग्रेन्दार मेसिन फोर ना बे बेफोरनि जोहैबो जोङो ओ अन गुन्दै खालामनानै लानो हायो आरो। बेबायदिनो जोङो आरो बेखौ बेदरफोरजों संनो गोनां जायोबा बा सङोबा जोङो ओ बे बेदरफोर खौ थियारि खालामनानै लानो नांगौ आरो। बिनिफ्राय जोङो ओ मा होनना बुङो बेदरखौ जोङो एवथुमनानै लाग्रोनो नांगौ गिबियाव। बेनिफ्राय जोङो एवथुमनानै जोङो बेखौ खांनानै दोनथ'बाय बेनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो ओ माखासे सामब्रामफोरखौ बानलुफोरखौ जोङो एसे एवथुनानै बेयाव दै हरनानै ग्लब ग्लब गोदौ होनो नांगौ आरो बेयाव लोगोसेनो खारदै खौबो हरनो नांगौ आरो बेयाव खारदै होननानै बुङोबा जोङो गुबुन गुबुन राहायै जोङो बानायनाय खारदै। जेरै- थालिर बिलाइ बा थालिर गांखंफोरखौ जोङो फोराननानै सावनानै बानायनाय खारदै आरो बेबायदिनो ओ बेसर जिगाब सिबिं जिगाब बेफोरखौ जोङो सावनानै बानायनाय खादै बैफोराव ओ बिसनि साव ओ बे सावनाय ओ हाथफ्लाफोरखौ जोङो दै सारस्रिनानै लाद्रा खालामनानै जोङो दोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो नांगौ समाव जोङो बेखौ खौ ओ दै जों गलायनानै जोङो मोजाङै सरनानै बेखौनो खारदै महरै बाहायनाय जायो आरो‌। थिग बेबायदिनो जोङो जेब्लानाखि जोङो खारदै गैया अब्ला जोङो माखासे ओ हाथायाव बायनाय जोङो जे जाजाग्रा सदा बेखौबो जोङो बाहायनो हायो बेबायदिनो जोङो ओ खारदै हरखांनायनि उनाव ग्लब ग्लब गोदौखांनानै जोङो बेयाव ओ अन गुन्दैखौ हरनो नांगौ आरो अनखौ हरखांना नै बेखौ जेब्ला जों अनखौ हरो बे समाव जोङो ओ खोब नोजोर होनो गोनां बा साननो ओ ओ जोथोन लानो गोनां जेन' बेयो ओ गोदेनानै जाहाथे लाद्रा खाया आरो बेनिखायनो जोङो अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि हरनो नांगौ आरो बेबायदिनो हरनाय समाव जोङो एर ग्लिबाय थानो नांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो ओ बेदरखौ बेदरखौबो हरनो नांगौ अब्ला बेनि उनाव जोङो ग्लब ग्लब गोदौ होनानै जोङो मोजां मोनसारनाय बायदि गोदौ होनानै जोङो बेखौ माखासे समाव ओ मोनसे ओ समाव मा होनो मोनहां जायोब्ला माखासे मस्ला हारिनि लाइ लाइफांफोर जेरै गंगार दुन्दिया, दुन्दिया आरो गुबुन गुबुन मोदोमग्रा मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ हो नो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो होखांनानै दसे बाव गोदौ होनानै जोङो नांगौ सिबां जबहोनानै जोङो बेखौ साखिनाय जायो साखिनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय बेयाव माखासे संख्रि बा माखासे बानलुफोरा नांगौसेबां जादोना जायाखै जोङो बेखौ आनजाद नायनो थाखाय जानायनाय जायो आरो बेखौनो साखि नाय होननाय जायो थिग बेबायदिनो साखिनानै जोङो मा होनना बुङो बेखौ जाजानाय सिबानो जायो जोङो ओरैनो अनला ओंख्रिया जारोम गाबनि जायो आरो बियो मोजाङै खारदै बा हालदैफोर बा खारदैफोरनि मोजां नाङाबा बियो बुगाव गाव जायो आरो ओरैनो गुफुरहां माहां आरो बिनिफ्राय जोङो मा होननानै बुंनो हायो ओ खांनानै जोङो जानो हायो आरो अनलाया जोबोद गोथाव आरो बेबायदिनो जोंहा दोरोङारि ओंख्रिफोर दं दंबावो जेरै ओ जोङो अनलाखौ जोङो खालि दाउ बेदरजोंल' जायो बे नङा जोङो अनलाखौ बेबायदिनो एम्फौजोंबो जानो हायो अनलाखौ जोङो अमा गोरानफोरजोंबो जानो हायो। आरो जोङो मा होनना बुङो अनलाखौ जोङो गुबुन गुबुन मैगं थाइगंजोंबो जानो हायो आरो जेरैहाय जोङो अनलाजों खख्लिं अनलाजों मुला अनलाजों आलु अनलाजों बेबायदि बिदिनो मेवाइ आरो गुबुन गुबुन माखासे मैगं थाइगंफोरजों जोङो अनला ओंख्रिखौ जानो हायो आरो नङा नङा होमबा नोंथां? ओ आरो बेबायदिनो जोङो दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो नाफाम बाथोनखौबो जोङो मख'नो हायो। जेरै जोंनि बर' हारिनि मोनसे मुंदांखा ना फाम बाथोन बे जाहैबाय जोंहा जोबोद मोदोमनाय गोनां जे बेखौ जोङो गुबैयै नानिफ्रायनो बानायनाय जायो गिबियाव जोङो नाखौ जोङो फोराननानै लाग्रोना नांगौ बेनि गेजेरावबो फिसा फिसा नाखौ साबसिन जायो होननानै मिथि नो मोननाय जायो बेबायदिनो फिसा फिसा नाफोरखौ फोराननानै जोङो थास'जों जोङो देग्लिनानै ओ लानाय ज जायो उवालाव बेनिफ्राय दोखो दोखो देग्लिनानै जोङो बेखौ बयाम एबा हासुंफोराव सोनानै दोननाय जायो बे बेबायदिनो ओ माखासे सम जोङो बेखौ मोजाङै खाथेनानै दोननो नांगौ। जेनबा बेयाव माखासे ओ मा होनो बेयो सेवनानै जेनबयाव थाम्फैफोरा दैलाङा एम्फौफोरा हाबनानै जाहाथे नस्थ खालामा बेनि थाखाय जोङो बेखौ मोजाङै मावथुमनो एबा खाथेनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो माखासे दाननि उनाव जोङो बेयो जाजानाय जायोब्ला बेखौ जोङो फाननानै जों मा ओ जानाय जायो आरो बेयाव जोङो बेखौबो संनानै जानाय जायो बेखौ संनायनि गुबै माबा नो जाहैबाय जोङो थाव दैखौ मा होनना बुङो सारायखौ मोजाङै फुदुंनो नांगौ बेनिखायनो जोङो थाव हरनो नांगौ। बेनिफ्राय जोङो थाव हरनानै बेयाव माखासे सामब्राम बानलुफोरखौ जोङो होनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो नाफाम बाथोन संनो नागिरदों नालाय नाफामखौ जोङो मा हरनो नांगौ आरो नाफामखौ हरनानै दसे मोजां एर ग्लिनानै बेयाव दै एसे होनानै ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बेयाव माखासे मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ हरनानै साखि नायनानै खांनाय जायो आरो जेब्लानाखि बेयाव संख्रि बानलुफोरा मोजाङै नांबाय अब्ला बियो जाजानायसेबां जाबाय अब्ला जोङो बेखौ खांनानै जानो नाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि सावरायनायखौ एसेयावनो
औ नोंथां दे साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो।